खोनाबाय नोंथां खोनादों
आङो हारिमुनि सायाव एसे रायज्लायनो होननानै बे आयदानि सायाव रायलायनो दं फन खालामबाय हारिमु बा कालसार होननानै बुङोब्लााथ' नङा होमबा जोंना जोनोम जाजेननायनिफ्राय जायखौ जोङो नुबोबाय थादों। जायखौ जों खोनाबोबाय थादों राव जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि जा जानाय लोंनाय जोंनि दामनाय देनाय जोंनि थानाय
औ
बेफोरनो गासिबो हारिमु नङा होमबा
औ नंगौ जोंनि बे हारिया औ उम हारिमुवानो हारिनि सिनस्रि होननानै जों मिथि
औ दा हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो हमनानै ला जोंना गिबियाव मायो फैयो होमब्ला गाननाय जोमनाया जोंना गिबियाव फैयो। गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंना दखना बा लांगा जोंनि आइजोफ्रा गानो बेनि उनाव हौवा माहारिफ्रा जोंना गामसा सा बा बे आर'नाइ जों बे लायो। बा उम माखासे बेबायदिनो दख'नाफ्राबो आरो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि थाबाय ह हाला आंथ' मोजां
आरो दानि जुगावथ' हिनजावफोरनि जिहेतु लांगा दख'ना बे गोबां ब्रेन्डनि ओंखारलांबाय माने आगोलनि बायदि जि ओ माबा आगरफोर दंसोयोमोन नालाय थारौ मेगन बायदिसिना दाउसा मोख्रेब हाग्रा आगर बेबायदि माने दानाय जाय आवगोल दख'नाफोरखौ गाव गावनो माने न'आवनो दानानै गानोमोन नाथाय दानि जुगावहाय जों बांसिनानो मेसिन दानानै दानायखौसो बायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालाव गावबा गाव दानानै गाननाया खमायलांबाय माने सममायबाय माने गैयखौनो होननानै बुंजायो आरोोना नोंथां दानायखौ नुनो मोनला ब हौ आइजोफोरखौ दानि इसान दानाय बा लांगा दख'ना दानानै गाननाय बेबायदि मोनसे नुथायखौ जोङो नुनो थांलानो जोङो दा बायनानैसो बांसिन गानो आरो आवगोलनि बायदिबाथ' जोंनि आबै आबौमोननि जुगाव बा बेबायदिनो दख'ना बा गामसा आर'नाइ बे बेफोरबायदिखौ न'आवनो गासैखौबो दाजोबोमोन दानिया माने बे दानि जिथु थासारि सोलिबाय थानाय बे समाव माने समनिबो आंखालनि थाखाय ो नामा बेनिखायनो दानायखौ बेखौ नुनो मोननाया एसे खमसै आरो
नंगौ आरो' दा दा बेफोराव नायोब्ला आरो गोदोनि जिथुनाखि हमनानै ला नाइटिनक्स फटिभान नाइनटिन फिफटि मायथाइनि बैफोर समनि जोंनि दख'नाफ्राबो एसे आलादामोन खोब माने आ आायद दानाय जायोमोन नालाय जायगायावनो गाव गावनो थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिहुननानै बेबायदि दायोमोन ओमफ्राय फ्राय रोजा रोजा जायोमोन आरो जों माने माने बै आबै आबौमोननि समनि बा बुंरबाय आरो खोब रोजा जायोमोन आरो दाबो माने माखासे जोङो हमना नालाय जोङो माने भिडिअ क्लिपफ्राव जों
मोननो मोननोो
बर'नि गाननायफ्रानो माने बेखौ नोजोर होयोब्लाना बै राभाफोरनि हेलावसो फ्राय माने आगर आखायफ्रा माने बिदिमोन आरोोना जफ नुनो मोननाय आं ओमफ्राय सानफ्लाङो आरो आं ओंखायनो आओंखाय हमनानै ला दाबो राभाफोरा जोंनि हमना ला बिदा फंबायानोखा माने जोंनि नो बर' बा जोंनि बे मा होन दालाय दालाय दासााखा आरोखि जोंनि फलेरनिनो दालाय द मगलनि दा बिनिखायनो बिथांमोना दाबो मा होनो दख'नाखौनो हमनानै ला दख'ना दख'नाखौनो गानो आरोना दख'नाखौनो होनखायो बार' बिसोरबो
आरो बे जे बिसोरनि गाननाय ना आर'नाइ बायदि जोंनि आर'नाइ ु ब लानाय बिसिनि बानायोना बिसोर बेखौ बिसोर खामबां न मबा बुङो होननानै मिथिनाय जायो आरो हामबां बुङो होननानै
दा माने दानायफ्राबो माने फ्राय दानाय लुनायाबो फ्राय जोंना जोंनिजों मिलायखायो ओमफ्राय ओमफ्राय मा होनो दामनाय देनाय आगजुफ्राबो फ्राय माने खामखौनो दामो बिसोरबो राभाफ्राबो
औ
खाम खामखौनो दावनाय नुयो सिफुं सुनाय नुयो बेफोरबायदिनो आर ना फ्राय बेनि दखायनाय मिलायो दा जोंनि बर'नि हारि हारिमु बर'नि हारिमु होनना बुङ्लाथ' आरो जोंहा जानाय लोंनाय फैबाय जानाय लोंनायाथ' जोंना मेनखाबाय जोङो हमना ला बर' हिसाबै जों अमा जायो बे अमाया जाबाय जोंनि मोनसे फेभारेट दा अमाखौ फ्राय जोंनि बर' सुबुंआवनो जाखायो होमबावोसो जायो बिनि उनाव सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि दाउजों अनला खुमबाजों अनला बफोर ओं ओंख्रिफ्राथ' जोंनि हारिमुनो गोलैबाय आरो जाय जाय नंौ ओमफ्राय बेनि गेजेराव माखासे जे जोंनि जाग्रा जिथनाखि ओंख्रिफ्राथ' जिआइटिक मोनबाय जेरै नारजि अमाया जि आइथिं होनबाय दाउ मोना बिनि गेजेराव आरो मा होनो माखासे ओंख्रिफोर थाबावबाय बे बे दा लासै लासै जे आइथिं मोननो थांगासिनो दं आरो आरो जोंहा बोरै लोंनाय मा होनो जोंनि जुस बा बियार होननानै बुङोब्ला जौ गोरान जौ गिसि माइब्रानि जुमाय बिदै
जोंनिया हारियाव हारिमुआव गोलैयो आरोना जौ गोरान जौ बिदिया बेबायदि बियार बायदिसि बना बे बायदिसिनाफोराबो गासैबो आउटनिफ्राय माने बाहेरनिफ्रायसो फैनाय नाय बायदि होननानै आं सानो आरो बेफोरखौथ' जोङो गावनो बानायनो हाया नालाय जेनबा जौ गोरान बा जौगिसि बेफोरखौथ' जों न'आवनो जोङो बानायनो हायो नङा होमबा जों बे जौ बानायनो थाखाय ाय जोङो न' जों जि ओंखाम जायो बे माइरंनिफ्रायनो जोङो बेखौ जोंखौ बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरो जोंनि हारि बिनिनो मोनसे हारिमु बे लोंनायाबो बेखौथ' गोज गोदानखौनो थ
औ दा बेफोरो मोनसे मा होनो जोंनि हारिमुआव गोलैैबाय आरो जाय जोङो माने जुमाय गिसिखौ जोङो इंराजियाव बुंबा राइस बियार होनना बुंनाय से नङा होमबा ओमफ्राय जुमाय गिसिया जोंना राइस जाहैबाय नैबे जाहैबाय मा जोो जुमाय गोराना जाहैबाय जोंनि थाखाय मा होनोनखौ
औ
इि इसकिफोर बायदि गोलैसिगोन बेइस्कि अइस्कि दा
जो जाय जायगा लाना जायगा बेखौ सेरेब होननानैबो मिथि
सेरेब औ सेरेब फ्राय सेरेब होनो ओमफ्राय जुमाय गोरान होनना बुो आरो माने जुमाय गोर गोरान होनबा बेखौ मिथियो माने बे गोरान जायो नालाय ओरैखौ रोंबा माने मा होनो मानसिया खोब मोनसे माने गावखौनो रेजें मोनो आरोोना बिरनाय बायदि बेसो माने एसे बारल'बानो माने एसे मोदोमब माने बिरनाय बायदि मोनो ओमफ्राय जुमाय गिसिख लोङोबा आरो हमनानै ला एसे माने गिलिर मोनो देहाखौ
औ औ माने बेफोरखौ जोंनिया माने जायखि जाया बर'फोरनि फोरबो जिहेतु मागो दमासि बेफोरावहाय माने लोंनाया जाखाथारो आरोना जों औ माने हारिमुआव गोलैबाय नालाय हारिमुखौनो होननानै बे हारिमुआवनो गोलैबाय नालाय हारिमु होननानै फालियो नालाय ओंखायनो मागो दमासि बायदिफोराव माने बेखौ जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओमफ्राय गोलैखायो ओ ए नंगौ नोंथां।
जिआइ थेक मोनखानाय बुस्थु जाहैबाय जोंनि बर' हारि हिसाबै नङा ओमबा जुमाय गोरान, जुमाय गिसि, नारजि अमा ओमफ्राय दामजुफ्रावथ' जोंना जेरै जायदों जोंना हारिमु होननानै बुङोबाथ' जोंना खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना नङा होमबा
औ बिदिनो दामग्राफोरा मा मा दामग्रा दङ नोंथाङा ओरैनो बुंनानै होदो
ओ दामजु बर'नि दामजु होनना बुङोबाथ' जोङो फ्राय गेजेर ससेयाव माखासे जोंनि दामजुफोराबो गोमालांनो हमदोंमोन दा बैफोरो लासै लासै दा जोङो बे खौ बुरखांफिननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेफोरखौ जोङो बाहाय फिननाय नुबाय आरो जेरै जों गंगोना होनना बुङो गंगोननाखौथ जोङो असमियाफोरखौ जों बांसिन दामनाय नुयोमोन नङा होमबा बिहु मारिबाथाय माबोबा बर'नि दामग्रा होननानै फ्राय मानसियानो मोनथियामोन दाबो मोनथिया जानो हागौ सोरबा सोरबा खिन्थु बेबो मोनसे जोंनि बर'नि दामग्रा बे दाम
ओ बेफोरथ' बेफोरखौथ' गासैखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो नामा नोंथां?
औ औवा औ ब औवाजोंनो बानायो बेखौ औवाजों बानायो। ओमफ्राय
ओ लाइग्रिद ना मा होननाय बेबो बर'निनो बेबो गोमालांनो हमदोंमोन आथिखालाव एसे नुनाया खमसै बेबो औवाजोंनो बानायनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो। ओ लाइग्रोदा मोनसे दामजु। बिदिनो सिफुं थाबाय सिफुङाबोथ' औवाजोंनो बानायनाय आरो बे थरखा औ थरखाखौबोथ' औवाजों औवाबो बुरखाजों बानाय बानायो नामा बेखौ बुरखा औवाजों
औवा बुरखाजोंबो जायो औवा माखालजोंबो
औ जायखि जाया औवाजोंनो जायो आरो ना नोंथां।
फ्राय औवा दंफांजोंनो बानायनाय गोजाखा जोंनि दामजुफ्रानो जों लहानि दामजुखौनो जों दामनायाव बाहायनायखौजों
औ औ आरो सेर्जाफोराबो दंफांजोंनो जाबाय
दंफांजों जाजोबो फ्राय बेयाव थाराल'सो माबा जाहैबाय।
औ बे थारखौ औ बे था रा माजों बाहायो जायो गुना औ औ औ गुनाजोंसो बानायो।
गुउनाजों बानायनाय जायो आरो दा थारखौ दा बे मोनसे बे बेफोरबो मोनसे समाव माने फ्राय बाहायनाय नंलामोन आथिखालाव बेफोर दामजुफोरखौबो हारिमुनि मोनसे जोंनि मा होनो मोनसे पार्ट हिसाबैबो बाहायफिननाय जाहैबाय आरो बे नङाबानो हारिमुवा मोनसे समायफ्लेया
समाया औ
फारफ्रोमबो बिथिंजों बा फारफ्रोमबो बुस्थुखौ लानानैसो दिन बर'नि मोन मोनसे माने हारिमु जादों आरो हमना ला जोंनि थानाय जोंनि न' गाहायाव थायो। गुबुन जाथिफोरबायदि जों गोजौवाव थाया जोंनि बे माबाफ्रा फ्राय माने न'फ्रा जोंना माने दासो आसामथाइब जाबायदे आगोल माबा जायोमोन न'आ जोंना फ्राय बेबायदिनो माने गोलाव गोलाव बिदि माबा
औ औ जायोमोन आवगोलथ' आरो थोरिसोमसो औ बेबायदि थोरिफोरजोंसो लुयोमोन आवगोलथ'।
दा बेफोरबो जाबाय जोंनि बर'नि हारिमु आरो ना खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै
औ औ
जागोन नोंथां गोजोन्थों।